औब बिथां खोनादों
औ बिथां खोनादों उम माबा मोनसेमोन
फ्रि नामा बिथाङा दायो
बिथां फ्रियाथ' फ्रि माबा मोनसे सावनाय दंमोन नामा
ओंखाम सोखाम जाखांबाय बिथां
जाखांनायाथ' जाखांबाय बिथां नोंङालाय जाखांबाय बिथां
जाखांबाय ओं आंबो जाखांनायालाय
आदसा जोंनाथ' दिनै अमाजों
ए
अमा गोरानजों सबाय माने
ओम
बिथांनालाय मा ओंख्रि दोनैलाय
जोंना माबासोमोनलै बिथां अनलाजों दाउसोमोन
आदसा दिना मोजाङानो थांबायना दोनैना उन्दुनो सम जायाखै नामा बिथां
जाथ'आखै माथो बिथां
आदसा माबा मोनसेफोर सावरायनो दंमोन नामा बिथां
मा माबा मोनसे टपिक लाना फैदों माने
आदसा फोरमायनो हागोन दे हेलौ
माने तप हेलौ माने टपिकआनो जाबाय माने बारिनि माने बिथां
उम
बिदिनोमोन आरो बिथां मा होनोमोनलाय जोंना माने हेलौ
औ बिथां दासो खोनाफिनदों औ बिथां दासो खोनाफिनदों
खोनाबाय
हेलौ औ बिथां औ बिथां खोनागिनदों दासो
अ माने जोंना बुहुमा माने बिराद लेथ्रा जालांनो हमबाय माने
ओम नंगौ नंगौ
बिनि थाखायनो रायलाय सान्दों माने बिथाङा मिथिबा एसे एनै फोरमायहरनो हागोन नामा आंनो
बिथांनि खोथा लाबोनायाथ' मोजाङानो मानोना जोंनि बुहुमफोरा बिराद लेथ्रा जाबोनो हमबोगासिनो ना बिथां माने जोंनि गारिनि थाखाय जायो आरो मानसिनि संख्या बारायनो हमबोबाय ओंखायनो जोंनि नांगौखि नांगौखिनिया माने बांबोगासिनो ओमफायो आरिनांगौ जायो बिदिनो थानो थाखाय जायगा नांगौ जायो जों थांनो थाखाय जायगा नांगौनो जोङो माने दंफां लाइफां बिराद दानस्रांनाय जायो
ओं
माने बिराद दानस बिराद दानस'नाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनो माबा मोनसे नांगौ ओ जोंनाथ' मानसिनि संख्याया बांबोनो हमगासिनो जोंनि इण्डियायावनो बुंनो थाङोबाथ' हायस खोनादोंना हेल' हेल' बिथां खोनानो मोना